हेलौ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
नोंथां दा आं नोंथांनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो सानैनि गेजेराव मोनसे सावराय आयदा लानानै सावरायनो सानदों नोंथां जेरै आबाद मावनाय बेफोरनि सायाव दा नोंथाङा अननानै सुरु खालामग्रोदों नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद
औ औ औ औ औ औ औ आं बिदिबा जागायसै आबाद बुङोबाथ जों मानि गुबैयै माने जों नि बे मोनसे माने थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा होननानै जोंनि बर' बडलेण्ड ओन सोन्दि थांना थानायनि मोनसे राहा लामा होननानै जों बुंजायो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
आबाद होननानै बुङोबा जों गोबां रोखोमनि आबाद खौ जों हमना लांगोन हमना लानांगोन नोंथां औ गिबि फारियाव जों आबाद होननानै बुङोबा जों माइ माइयनो जोंनि बरफोरनि बा जोंनि बडलेण्ड ओनसोलनि मोनसे गुबैसिन आबाद जोंनि खौ बुंनांगोन नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
खोलिबोनाय आरोखि मोनसे जोंनि मोनसे औ औ बिनि अनगायैबो माइनि अनगायैबो जों नुनोबावो जेरै बेसर आबाद। बेसरनि ओं बेनि बिनि उनाव जों सबाय सिबिं दालि फाथो जों बि बेफोर आबादफोरखौ जों माने माने जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों गोबांथार रोखोमनि बा जोंनि बर'फोरखौ गोबांथार रोखोमनि जों मावनाय खौ बा नुनो मोननाय जायो आरोखि
नोंगौ नोंथां
नोंथां माइनि बेलायाव बुंसै माइआनो गिबि सारियाव गोग्लैखा माइया जायोमोन माने माइखौ जों माने बांसिनानो मावोखाय खायसे खायसे माने दै जोंंनि अनगा खायसे खायसे बेखौ मेसेङावबो जों मावनायखौ नुनो मोनो। दैज्लाङाव जों बांसिनानो नैबे मे जुन, जुलाइ, आगषट जों बे दानावहाय जों मावनाय बेखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि औ माइखौ जों मावनो थाखाय सिगांनो जों जे जायगायाव जों माइखौ माइ खोथिया खुबैगोन बे जायगाखौ जों हालौवग्रोना लानानै मोजाङै बेनि उनाव बेहाय जों हाब्रुखौ जों एसे गेब्ले होनानै दै सोनानै बिनि उनाव बै माइ सोमनानै दोननाय जायखौनो माइज्लि बेखौ जों सानथामसो सोमनानै दोन्नानै जों बोखांनानै बेखौ दुब्लियावहाय जेरावहाय खोथियाखौ खुैगोन हालौवखानानै दोननाय जों बेखौहाय खुबैनाय जायो जेब्ला माइ नैजिबा निफ्राय थामजि बा ब्रैजि जि दिनसो सानसो जायो अब्ला जों बेखौ फुनाय जायो आरोखि औ बेखौ जायखौ जों खोथिया होननानै बुंनाय जायो औ फुखांनानै जों बेखौ मुथा मुथा खाथुमनानै दोनो औ अब्ला जों बै माने जे जायगायाव गायगोन बेखौ हालौना दोननाय हालौनाया ओरै बायदि दं माने सिगां खारायग्रोयो। माने हा खौ गुरै खालामग्रोयो एव-एव ओरैनो एवलांनानै बेनि उनाव नैथि टाइम हालौबावनाय जायो आरोखि औ बेनि उनावहाय जों मानि जायखौ थामथि थाम थामथि खेब हालौना जायखौ फिनिसिं बायदि मानि हाखौ समान खालामनानै दैजों हाब्रुजों समान खालामनानै जों बेहाय गायनाय जायो आरोखि। औ बि लोगोसे औ। बिनिफ्राय जोंङो जेब्ला गाय खांङो गायखांनानै बिदिनो ओ थामनिफ्राय बा दाननि गेजेराव जों माने बिनि फिथाइफोरखौ मोननाय जायो आरोखि। औ जेब्ला फिथाइखौ माने औ बे फिथाइ थायनायनि गेजेराव जों माने जायफ्रा मानि हा ओ माइयाव एम्फौ जादोंब्ला जों बेखौ हासार इउरिया हासार बा माबा मोनसे मुलिफोर सारनानै जों एम्फौफोरखौ माने जों होखारो आरोखि। औ बिनि अनगायैबो जों माने दैया बांद्रायदों ना खमद्रायदों जों बेखौबो थाल लायै-लायै जों नायनांगौ जायो। नोंथां लोगोसे खायसे खायसे माने ओ बे माइनि गेजेर-गेजेर रजनाय माने हाग्राफोरखौ फुनानै होनानै माइफोरखौ जोथोन लानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। बिदिनो जेब्ला माइआ मोनो मोननानै जों हानानै बेखौ मुथा मुथा खाथुमनानै दोनसै नि उनाव लाबोनानै मोसौ गोनांफ्रा मोसौजों मारा होसै ट्रेक्टरजों मारा होसै। नाथाय दानि जुगाव बांसिनानो माने बै माने अटमेटिक मेसिनजों मारा होग्रा जों बेखौ बेफोरजों मारा होनायखौ नुनो मोनसै आरोखि नोंथां।
औ नों
जेला माराया जोबो जोबनानै जों बेखौ आराम माने सिबनानै माने लामनानै सिबसै बेनिफ्राय जों माने जायफ्रा माने बेफोरजोंनो माइफोरखौ फाननानै ओ न'खरखौ ओ सामलायो बेफोरो माने बिसोरो मानसिफ्रा माने खाथि खालानि बाजारफ्राव माने हाथाइनि दखानफ्राव जों फानहैनाय महन हिसाब। फानहैनाय जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां औ बेफोरबायदिनो माने जोंनि बर' फ्रा माने आबादखौ मावना जाबोदों आरोखि नोंथां। लोगोसे बेनि अनगायैबो जों बेस फोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों नोंथां औ लोगोस से बा थालां बावनाइ आं मोनदों नोंथां बिदिनो माइनि बेलायाव आं बुंबावसै माने माइयावनो बिदिनो माने गोबां रोखोमनि माइ दं जेरै रनजित नुयो जोसा नुयो माइब्रा नुयो बिदिनो आरो दानि जुगाव नुबोदों जाहैबाय नोंथां मा होनो बिदिखौ माने ब्लेक राइसफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनसै आरोखि नोंथां औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा-मा आबाद जोंनि बरलेण्ड ओनसोलाव मावनाय जायो बा जोंनि बरफ्रा मावनाय जायो आरो बेफोरखौ। बेखौ माबोरै मावनानै माबोरै दिहुननाय जायो नोंथांङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन। जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जेरै फोरमायदोंमोन जोङो माइ जेरै दा माइ गायनायनि बोथोर हिसाबै
बोथोर हिसाबै माइखौनो गोबां गायगासिनो नोंथां दानि जोंनि सुबुंफोरा गोबां समखौनो दा जों
ओ दुब्लियाव होगासिनो जोंनि सुबुंफोरा मानो होनना बुङोब्ला बियो जोंनि माइ गायनायनि बो
गायनायनि बोथोर
दा बेखायनो गासैबो सुबुंफोरा बांसिनानो गोबांसिनानो माने दुब्लियाव नुयो आरो दा जोङो नोंथाङा फोरमायखाबाय
फोरमाय।
जे माइखौ माबोरै खालामनांगौ बे बे आदब
खालामनांगौ बे बे आदबजोंनो गायजोब्बाय नङा होम औ औ औ गासैयबो जेरै गोदो गोदायनि समाव जों नांगोलजों हालेवनानै गायोमोन माइफोरखौ नाथाय दा जे
टेक्न'लजिनि आदब खायदाजों जोङो हालेवनानै
खायदाजों जोङो हालेवनानै जेलाव जोङो हालेवनानै जे जोङो सानथाम लायोमोन नांगालजों हालेवनानै नाथाय दा जोङो बेखौ से एबा नै घन्टानि गेजेरावनो जोङो बेखौहाय
माने नोंथां माने गोदान जुगनि टेक्न'ल'जिनि आदब खायदा जों नङा होमबा नोंथां औ दा जोङो नोंथाङाथ' माइखौ बुंखाबाय दा आङो गुबुन मोनसे लानोसै नोंथां जेरै
औ औै जेरै फाथो नङा होमबा।
जोङो फाथो फाथोखौ जोङो गोबां महर होनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो बेखौ फिसा समाव जोङो बेखौ जोङो जेखौ जों नारजि होनना मोनथियो
होनना मिथियो बेखौ जोङो बे फाथो फाथो फाथोनिफ्रायनो जों मोनो जेरै फिसा समाव जोङो बिनि बिलाइफोरखौ जों खानानै फोरानो बेखौ जोंनि बेयो मोनसे बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि जिआइ टेक मोननाय नङा होनबा नोंथां औ औ नंगौ नंगौ बे नारजिया
जोङो बिनि उनाव जोङो बे गेदेर गोलाव जायोबा बे माबा
गोलाव जायोबा बे माबाया फाथोआ जों बेखौ दाननानै बा हानानै जोङो बेफोरखौ दैयाव सोमहैनाय जायो आरो दैयाव सोमनानै जोङो बेखौहाय बिदिनो एसे गोबाव सम सोमनानै जेब्लानाखि बे फाथोआ
अब्लासिमाव जोङो सोमना दोनबाय थागोन।
सोमना दोनबाय थागोन आरो सम जाब्ला जोङो बेखौहाय बिनि बिगुर जेनाखि फाथोनि बेखौ जोङो आलदा आलदा खालामो फाथो सेरना आरो फाथो बिगुर दिरुं जायखौ जोङो दिरुं
बे दिरुंखौ जोङो ओ जोंनि ओनसोलावहाय बे फाथोनिफ्राय मोननायखौनो जों बुङो आरो नङा होमबा नोंथां जायखौ गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोना बेफोरनो फाथो सेरना आरो फाथोनि गुर बेफोरजोंनो जोङो ओ माबानानै न'खौ लुयोमोन नंङा होनबा नोंथां औ औ नोंथां बे बेयावनो जों बेजोंनो खानोबो हाबाय बेखौनो जोंङो इन्जुरबो होनो हाबाय बुंनो थाङोब्ला फाथोआ जोंनि थाखाय थांना थानायाव जोबोद
औ ओ मोनसे औ ओ माबा होयो औ मोजां औ हेफाजाब होयो जोंनो थांना थानायाव जेरै औ न लुनाय आरो औ जोङो गोदोनि समावथ जोङो बेफोरबायदि औ माबाफोरखौ औ नुवामोन औ गेसफोरखौ जों नुयामोन नङा होमबा नोंथां औ औ नंगौ
जोंनि आबै आबौमोना फाथो
औ फाथो औ नि जेनाखि फाथो सेबना बेफोरजोंनो औ ओ अर जलायोमोन औ नङा होमबा नोंथां औ नंगौ औ दा बेखायनो जोङो फाथोखौ आरो फाथोजों जोंनि औ
सुबुंफोर सुबुं माहारिफोर
हारिफोर औ बिथांमोना गोबां ओ औ जेनाखि बेफोरजोंनो जिउबो खांबोदों औ जेरै फाथोनि आबाद मावनानै औ ओ बिथांमोना बे फाथोखौ औ ओ बाजार बा हाथायफ्राव लांनानै
फानहैनानै जेरै बिथां मोना ओ नांगौ रोखोमनि जेनाखि ओ हेफाजाब मोनो बे बेखौ फाननाय रां रुफाजों जेरै गावनि गथ गथाइफोरखौ फरायसालि बा फरायसालिमायाव थिनहरनाय मुं थिसना होनाय बेफोर
औ बेफोरजोंबो जोंङो औ हायो औ फाथोनि आबाद मावनानैबो औ नंगौ नङा होमबा नोंथां औ नंगौ औ दा नोंथांनियावबा आंनियाव माबाफोर थालांदोंबा नोंथाङा ए फोर नामा हो औ औ औ आबाद होननानै बुंङोबाथ जों माइ बेसर सबाय बिनि अनगायैबो जों मानि जोगोनार गायनायफोरबो जों मोनसे आबाद औ मैगं मैला जेरै दुन्दिया गायनायाबो मोनसे आबाद लाफा खुबैनायाबो मोनसे आबाद जोंबो माने बेफोरखौ जों लाफा जोब नांगोन आरोखि मानि बेफोरबो जोंनि बरफोरनि मोनसे गुबै आबाद जायखौ सानफ्रामबोनि मानि जिउ खुंनायाव नांगौ जायो बेनि बेलायावनो आं बुंनो सानो बिदिनो जोंनि आलु गायनाय आलु गायनायाथ जोंनि माने दालि फोरा जेरै नांगौ बेखौ जोंङो सानफ्रामबोनि मानि जिउ खुंनायाव नांगौ मोनसे ओंख्रि आरोखि औ माने गो गोयैयैनो मानि बेखौ जों माने मोननो हानाय फायो आरोखि बेखौबो लोगोसे औ दिनैनि दिनाव आलुखौ गोबां रोखोमनि मानि गायनायखौ जों नुनो मोनसै लोगोसे ओ बिदिनो माने जों बे बेफोरनि सायाव गायनानै जिउ-जिउ खुंनाय नुनो मोनो औ बेनि अनगायैबो जों लाफाफोर ओ लाफायाथ' जोंनि मोनसे बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनसे नंगुबै मोनसे ओंख्रि। जायखौनो लाफा खारै बा ला फा दोलो आरोखि बेफोरनिफ्रायनो जों बानायनाय जायो आरोखि नोंथां औ-औ नोंथां बिदिबा जोंना नोंथां जोंना थाइमाबो जाबाय ना होमबा नोंथां औ नोंथां जाबाय आं थाबाय नोंथांजों रायलायनानै गोबां मिथिनो मोनै बुस्थुखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां औ- औ दे अब्ला औ दे